हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ
अ आं नोंथांजों दायो फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नों थांजों माने जोंनि जे गोदोनिफ्रायनो जों जे नाफोर हमनानै जायो बेनि सोमोन्दै रायज्लायज हरदों आर ना नों थां ओ नोंथाङा रायलायजागोन ना औ औ दा जोंनाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने हाग्रा ओनसोलनिफ्राय जेन'बा संसार जाबोनानै ओ फैनाय नालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ जोंथ' गोदोहाय हाग्रा एरियायाव थायोमोन नालाय
औ
जों माने जेराव दैमा दैसा नुयो बेनिफ्राय जोङो गोदो माने नाफोर खौहाय हमनानै जायोमोन आरो ना माबोरै हमोबा जोङो नाखौ मोनजागोन जेन'बा माबायदि आदब खायदा बाहायनानै नाखौ हमनो हायो बेफोरनि गियाना माने जोंनाव दं आर ना माने आदबफोरा माखासे आरो जोङो ना खौहाय माने मोनसेल' आदबजोंहाय जोङो हमनायखौ नुनो मोना माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आदब फोर बाहायनानै ओ जों हमनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ।
आदबजों लोगोसे जोङो जे माखौ अबे समाव बाहायनांगौ जोङो बेफ फोरखौ माने माबे बुस्थुखौहाय अबे समनि माबायदि समावहाय ना हमनायाव बाहायनांगौ बेफोरनि आदबफोराबो जोंनाव दं आरोना थह जों थ' ना हमनायनि बे बुस्थुफोरखौ जों जोंनि आखाइजोंनो बानायनानै लायोना नोंथां। तह बे खौ नायोबा जोङो दैज्रां समावहाय जे दानि समाव जे ओ ना स फैनाय सम नालाय दायो।
औ।
थ' दाबायदियाव जोङो माने ओ फासि जेफोरखौ होयो आरोना। ओमफ्राय बै जे लाभ फि होनानै बुङो आरो मुस्रिफोरखौहाय बाहायनानै जोङो ना साथेनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां दायो माने दानि दैज्लां समावहाय आर ना दाथ' जेरैबो दै जायो नालाय। ओ बिनि अनगायैबो जोङो माने जेजोंहाय ना सारथेनायखौ नुयो आरो ना माने फासि जेजों। ओमफ्राय औ औ। ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जोंनिथिंहाय बै जे औवानि फ्राय बानायनाय हौवानिफ्राय बानायनानै जोङो बेखौ फिसा फिसा दाननानै बेखौ खौ दिरुंजों हेबनानै जोङो बेखौ खखा महर होयो आरोना। जोंनिथिं खखा होनो औ बे खौहाय जेरावहाय जोंना माने ओ बै जे माइ गायनाय दुब्लि थायोना फोथार बे माइ गायनाय फोथारावहाय जोङो अबे जों दैयाहाय माने उसिनानै बा ओ बाग्लाय लांदों आरोना अबेजों दै गोलैहैनाय जायगाखौ नायनानै जोङो बाहाय बे खखाखौहाय माने सा थेनानै दोननाय जायो आरोना जेन' माने अबेयाव माने ना नांथावथावखौ नायनानै जोङो जायगा लायै जायगा ओ ना नांगोन बायदिखौ नायनानै साना दोनो आरोना। आरो ना हमग्राफ्रा माने अबे बायदियाव ना थाथाव अबेबायद याव ना थाया बेखौहाय मोजाङैनो हमनो हायो आरोना। ना हमबाय थाग्राफ्रा आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ बै जे ओ मा होनो लाइफाङाव थाग्रा बे खानस्रिया खानस्रि फिसा फिसाजोंहाय जोङो बेखौ बोरसियावहाय ओ थुनानैहाय मा होनो बै जे सें ना हा बा बै जे ना गुफुर गुफुर थायोना। बेफोरखौहाय माने बोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। ओ बेनि अनगायै बो जोंना ओ ओ बे हिन्जाव माहारिफ्रा बा हिन्जावफ्रा ओ जेखायफोर लानानै जोंना ना ओ दैमा फ्राव बा ओ जाम्फैयाव बा अ अबेबा ब जेनबा ओ दै थानाय जायो। जायगायावहाय बिलोफोराव माने ओ गुरनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेखायफोरजोंहाय। औ बे जेखाइखौबोथ' जोङो गावनो माने जोंनो बानायो नालाय। ओ माने जोंनि हारियानो बेखौ बानायो जेखाइखौ थ' जेखाइ आरो खबाय बेखौ बानायनानै माने जोङो ओ ना फोरखौ हमहैनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बिनि अनगा अनगायैबो जोङो ओ सेनखौ बाहायो नोंथां सेनखौबोथ' जोंनो माने गावनो बाहायनानै माने बानायनानै ओ गावसोरनो बाहायो आरोना अ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो नाफोरखौ हमनाय खौ नुनो मोनो ओरैनोथ' जोङो ओ नानि नाखौहाय जोङो गोबां रोखोमै जानायखौ खौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बेखौ नाखौ रुनानैबो जायो आरो मेनानै जायो मेनायनि अनगायैबो जोङो फ्राय एवनानै जायो। आरो फ्रायनि अनगायै जोङो बिदिनो गोबां मैथाफोरजों जानायखौ नुनो मोनो। आरो जानायनि अनगायै जोङो माने बेखौहाय ओ मैथा मा होनो मैथाफोरजों जानायनि अनगायै जोङो नाखौहाय फोराननानै बेखौहाय ओ देग्लिनानै माने हासुंआव सोनायखौबो जों नुयो। जायनि थाखाय जों बेखौ नाफाम बुङो आरो ना बर'नि ओंख्रि जा बेखौ बयबो मिथिखायो औ नाफामखौहाय जायनि था खाय बेबायदि फेसे एवनानै बा बिदिनो जानायनि थाखाय जों जोंनि हारिया मोनसे समावहाय मुगैजादोंमोन आरो ना। गेसाव गोफोन जाग्रा हारि होननानै औ त' बिदि बि जानायखौबो जों नुनो मोनो आरोना आरो बिनि अनगायै जोङो मोनाफ्रावहाय नाफोरखौ गावनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो औ मोना मोनायावहाय टर्स लानानैहाय बा लाइट लानानै जोङो ना नागिरनायखौ मोनो आरो ना नोंथां। बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ माने गुबुन गुबुन रोखोमैहाय माने ओ नाफोरखौ हमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ना हमनो थाखाय गुबुन गुबुन आइजेंफोरखौहाय जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। त' नोंथांमोननिथिंहाय ओ मा मा जेन'बा ओ बेसादफोर बाहायनानै ओ नाफोरखौ हम हमनाय जायो आरो नोंथांमोननिथिं मा मा नाखौ मोनो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनिथिंबो माने ओ बिदिनो ओ जेरै बर' हारिया गोबां ओ सिगांनिफ्राय बाहाय बोनाय आइजेंफोर जेरै खबाइ जेखाइ ओ खादा ओमफ्राय खदाल आरो खखा, सेन, जालि, बोरसि बेफोरबायदि दोंनो माने ओ जोंनिथिंबो नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनदों आरो ना आङो ओमफ्राय औ बिनि अनगा जाहा ओ आरो जेनेबा जोंनि ओनस नसोलाव मा ना मोनो होननानै बुङोबा जोंनियाव मोननाय ना फोरा जाबाय जेरै नास्राय मागुर बोथिया बामि खुसिया ओमफ्राय खांख्राइ एम्बु ओ आरो मा होनगोन गांजेमा, एंख्रब, अंखावरि बे बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने एम्फौ एनलाफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव माने गोबां नाफोर मोनो अब्ला जोङो गामि
औ
औ
औ
औ
जेराव
औ